हेलौ। औ नोंथां खोनदोंना औ दिनै जों बिदिब्ला मबाइलनि सोमोन्दै रायजलायनो सानदों आरो ना। लायरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन-हागोन।
मबाइल होनोब्ला औ मबाइल होनोब्ला जोंहा मोनसे आइजें माने जेजों लोगोसे जोङो सोरखौबा कल खालामबायोब्ला सोरदोंबा रायजलायनो गोसोबा आरोना जोङो लोगो लोगोनो कल खालामनानै रायजलायनो हायो।
औ नोथां।
बे मानसिया जाहाथे जेसांखि-जेसांखि गोजानाव थाया मानो आरो ना लोगो लोगोनो एक मिनिट एबा एक सेकेड जोङो कल खालामनानै जों बिसोरखौ रायजलायनो हायो आरो ना जों मिथिनो हायो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनो नामा मबाइलनि बादै।
माने मबाइल होनोब्लाथ जों दा ओ-जोंनि बिगियाननि मुगानि मोनसे। दा मिसिं होननानै जों मिथियो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
मबाइलआ जाहैबाय जोंहा।
गोबां जोंनि जिउआव गोहोम गोहोम गोनां माने गोहोम खोख्लैनाय जाय। जों खामानि मावनायफ्राव बा माबा मोनसे आरजेन्ट खामानि हरखाब। ओ-जेनेबा गोबां खामानिफोराव जों बाहायो हमनानै ला जों दा ओ-रां आरजिनायफ्रावबो आरो गोबां बायदिसिना जारै सावगारि ओ-सेबखांनाय भिडिअ नाय नाय आरो गोबां रोखोमनि खामानियाव जोङो मबाइलखौ बाहायनाय जायो दा मबाइला जाहैबाय। मोनसे ओ-इलेक्ट्रनिक डिभाइस ओ-मोब्लिबजों सोलिग्रा मोनसे मुवा ओ-बेयावहाय जोंहा। ओ नेटवार्क बेटारि स्क्रिन बायदि बायदि गोबां पार्क। थायो दा बेफोर गासैखौबो लानानै जोंहा मोनसे मबाइल जायो। सिगांनि समावथ जोंहा ओ किपेड। मबाइलसो थायोमोन नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो फन हरनाय मानायावल बाहायनो हायोमोन। दा मबेलाव जोंहा फन हरनो मानो थाखाय नांथारगौ होनोब्ला। सिमखौ नांथारगौ जायो जोंहा जाय नेटवार्क। ओ-कानेक्ट खालामनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां। दा आरो मबाइला जाहैबाय जोंहा दा दानि जुगावथ गोबां गो गोबां दामनि। बेसेन गोसा मबाइलफोर ओंखारबाय जेरै। हमनाला से लाख नै लाख गाहामनि मबाइल आरो। खमैब्लाबो जोंहा जि रोजा। नैजि रोजासोआ थांखायो गंसे मबेलावनो दासान्दिथ नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ आंबो बुंनो सानदों आरो ना।
बे जोंहा नेटवार्कजों सालाय जाग्रा मोनसे। गावनि गोबां ओ जौगानाय टेक्नलजिजों बानायजानाय मोनसे ग्लबेल डाटा। नङा होमबा नोंथां दा? ओ जोंहा इन्टारनेटआबो गोबां दावगागासिनो जेरै हमना ला फरजि फाइभजि ओं खारबाय सिक्स जि ओंखारसिगोन बेफोर बायदिनो दावगालांगासिनो दा मबाइल फन होनोब्ला जोंहा ओ जोंनि जिउआव गोबां ओ रां खावरि माने बाहायनायावबो खामायनायावबो बा जों बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा रां आरजिनायनि बेलायाव होननो थाङोब्ला जोङो हमनानै लानो नै जोंहा अनलाइननि खामा नि मावो जायखौ जों मबाइलफ्रावनो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
ओ नों नोंथां बुंनाय ब्लायदिनो सासे मानसिखौ जोङो कन्टेक खालामनोब्ला जों जेरावखि थाया मानो जेरावखि जिरायना थाया मानो बेनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो ओ बुंहरनो हायो बिथोन हरनो हायो रायलायहरनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा जोङो इनडाइरेक्टलि नङाब्लाबो डाइरेक्टलिब्लाबो जों बुंनो हायोदि मबेला जाबाय मोनसे
लांदां
फोनां फोनांजाब आइजें जाय जोंखौ जेरावखि थाया मानो जोंनि ओ बुहुमनिनो गासै जोंनि सुबुं माहारिफोर जायजों जों रायज्लायनो बेखौ जोंङो फोनांजाबनानै होनाय जायो मबाइला जोंखौ। नङा होमबा?
दा नोंथाङा मबाइलजों रां आरजिनायनि सायाव माबाफोर एसे बुंनो सानगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां मोजां मोनबाय नोंथांजोंलाय लायरायनानै। आंबो बुंनो सानदों जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंङो मबाइलनि बिदि रां आरजिनाय। जोंङो माबायदि हाय जोंनि मबाइलनिफ्राय जोंङो रां आरजि जों हागोन माने जों नुनो मोनो दा दानि जुगाव ससियेल मेडियानि जुग जाबाय मबाइलजों लोगोसेनो। बे ससियेल मेडियाजोंनो जोंफोरा माने माहाबाफोर बे बुहुमाव माने जोंङो रादाब फोर मिथिनो गोसोबा गुबुन जायगाफोराव मा जादों मा जायाखै जोंङो बेफोर जों मिथिनो हायो आरो ससियेल मिडियाजों आरो जेरै जों जों रायलायलांबाय जेरै दाना जोंना मबाइलजों लोगोसेनो जेरैहाय फेसबुक एबा इउटुबफोराव जों मिथिया ना जोंङो कन्टेन्टखौ मनिटाइस खालामनानै माने जोंङो रां आरजिनो हायो।
औ नोंथां औ औ।
जोङो भिडिअफोर होनो हायो जोंङो गावनि रोंगौथि एबा मावनायफोरखौ जोंङो भिडिअ बनायनानै जोंङो भ्लग बनायनानै जोंङो माने देखायनो हायो आरो ना फोरोंनो हायो गुबुनफोरखौ।
औ नोंथां औ।
जेरैहाय जों मिथियो इउटुबफोराव जोंङो भिडिअ आपलड खालामनानै जोंङो माने जोंनि बे भिडिअफोराव भिउस फैबा कमेन्टफोर फैबा जोंङो बे भिडिअजोंनो मनिटाइस खालामनानै जोंङो फैसा रां आरजिनो हायो आरो माने आं बुंनो सानदों आर ना जोंनि मबाइलखौ जों मारैहाय बाहायनांगौ माने मानसिनि सायाव माने मारै बाहायबा जों मोजां जागोन मारै बाहायबा जों गाज्रि जागोन। आं बेखौ फोरमायनो सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां हा
औ औ। जेरैहाय जोंथ‌ मिथियो बे मबाइल होनबा मोनसे बेयो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय मोब्लिबनि मोनसे मोब्लिबजों बाहायजाग्रा मोनसे मोनसे मोन जन्त्र आरो ना बेयो।
औ औ।
जोंङो बे जन्थ्र जों बिदिनो जोंङो गुबुन गुबुन बुहुद खामानि मावनो हायो आरो। जेरैहाय जोंङो मोजांहाय बुंनो सानोब्ला माने जोंङो सोरखौबा कल खालामनो बायोब्ला सोरजोंबा लायरायनो गोसोबा जोंङो कल खालामनो हायो आरो जोंफोरोना बिदिनो सिगांनि जुगावथ' माने जोंफोर बिदिनो रायल्लायनो हायामोनना। सिगां आबै आबौनि जुग फोराव दाहाय बिदि मबाइल फैनायनिफ्राय माने जोंनि जिबनाव बुहुत मोजां जाबाय आरो ना।
औ नोंथां औ गोरलैसिन जाबोबाय औ।
गोरलैसिन जालांबाय।
औ।
आरो आं गाज्रि बुंनो सानोब्ला माने गिदिरनो मानसिफोरा बे मबाइलखौ बाहायनानैनो माने मबाइलजों नों गोरोसोना थायो आरो ना। एनिटाइम भिडिअ फरायनाय एबा गाज्रि भिदिअ' फरायनाय बिदिनो। बेफ्रावनो माने गोलैसोना थायो आरोना। मानसि जानानै जोंफोरो माने जोंफोर जन्थ्र बेफोरखौ माबोरैहाय बाहायनांगौ मारै बाहायनाङा जों रोंनांगौ आरो।
दा नोंथां नोंथां बुंलांनाय बायदिनो मबाइला जाहैबाय मबाइलाथ' मोनसे बिदिनो स्मार्ट डिभाइससो नालाय जोंहाथ' बिखौ बाहायनांगौसो जों मबाइलजों बाहायजानाङा आरोना नोंथां नङा होमबा नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां जोंनि ओ समाजाव जोंनि गथ'फोरा ओ जाय फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोना एखेबारे मबाइलाव गोदोसोनानै थायो। ओ ना खामानि दामानि ना रां आरजि नाय ओैनो मबाइल नायनानैाय थानाय जायो ना बेफोरबायदिया जाहैबाय मबाइलजोंनो बाहायफिनजानाय मोनसे आखुजो आरो ना थां नङा होबा जाय जाय जोंखौ मबाइलाव एकदमबारे गोदो हाबनानै खामानि दामानि बावलाङो नाय खानि मावनो रोङै बेफोर जाहैबाय एखे जोंनि समाजाव खहा गोनां आरो ना मबाइलनि मोनसे बियो साइड इफेक्ट होननानै जों बुंजायो आरो दा जाय मावनो रोंग्रा जाय एसे बुजिनो गोरों बिथांमोनाथ' जोंहा मबाइलखौ खामानि दामानि मावनानै जेनेबा रां आरजिनायफ्रावसो बाहायनाय जायो। आरो खामानिफोर थायोब्ला बेफोराव अबावबा मोनसे जायगायाव थांनोब्ला जों मबाइलनि हेफाजाबैनो जोङो बेयाव जायगायाव मोनो हैनाय जायो दा नोंथां बुंलनाय बायदिनो जोङो मबाइलखौ बाहाय मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला जोबोद मोजां आरो ना आरो जाय रोङाखै बिथांमोना ओरैनो गोदोसोनानै दङ होननानै आं बुंनो हा बुंनो सानो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथांनांगौ आंबो फोरमायनो सानदों माने जोंफोरो ओ आंबो फोरमायनो सानदों माने जों फोरो जेरै जों बुंलांबाय जोङो माने जों मानसि जानानै माने जोङो मबाइलखौ माने जोङो जामबुंना होनो जोङो बेखौ बाहायनो रोंनांगौ आरो
औ नोंथां औ।
जाहाथे बे जाम्बुंजोंनो जोङो माने उल्थााजे बाहायजाया जोङो रोंनांगौ आरो ना जोङो बि मबाइलजोंनो लोगोसेनो बुहुत मोजां मोजां खामानि जों मावनो हायो।
औ औ औ।
नामफोर आरो जों दानि जुगाव मदार्न जुगाव माने दानि आथिखालनि जुगाव माने जोंफोर नुनो मोनदों होना मानसिफोरा खिन्थु बांसिन होनो। माने बाहायनो रोङा बिसोरो एनिटाइम बे मबाइलजोंनो माने गोरैसोना थाबाय थायोआरोना रोङा बिसोरो फरायनायफोराव गोसो होआ बिदिनो बाहेरफोराव ओंखारा। गेम गेलेयो आरो गुबुन गुबुन जेरै दङना माने स्पर्टसफोर एक्टिभिटिस। बेफोराव ओंखारा आरोना बिदिनो मबाइलजोंनो एनायनिम टाइम पास खालामबाय थायो। जोङो नोंथां बिदिबा जोङो जोङो फोरोंनांगोन आरो न' जों फोरों दानि जुगनि आथिखालनि गथ'फोरखौ जों फोरोंनांगोन मारोरैहाय बाहायनांगोन माने मारै बाहायबा गाज्रि जायो मारै मारैहै बाहायबा माने जोङो मोजां जायो आरोना जोङो फोरोंनांगोन।
दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो मबाइला जोंनि जिउआव जोबोद गोहोम गोनां आरोना नोंथां नङा बा
औ नोंथां नंगौ औ औ नोथां खोनादों बुंनो हागोन।
हेल'
औ नोंथां खोनादोंं बुंनो हागोन।
औ दा जोंहा मबाइला जाहैबाय जोंहा मोनसे
ओ जोंनि दैलि लाइफआव ओ गोहोम खोख्लैनो हानाय मोनसे दाजेम नङा होमबा नोंथां मेचिन दा बे मबाइलजों जोङो नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जों जेरै सावरायलांबाय गोबां मोजां खामानि गाज्रि खामानि मानानि गासैबो जोंहा दाना इन्टारनेट जुग नालाय मबाइलजोंनो जाजोबो नङा होनबा
औ नोंथां।
औ दा
औ औ नोंथां बिदिबा जों बे जानबुंनि टपिख खौ बेहायनो दोननाय जाबाय
औ नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों।